अ खोनादों
औ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा
आं दा ओरैनो जिरायनानै दोङो
औ नोंथां ओ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना नों नोंथांजों एसे बैसाग बोनि बैसागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन दे नोंथां
थां नोंथांमोननि जायहा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागो फोरबो
औ अ खोनादोंना
औ औ नोंथां ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा नों माबोरैहाय खुंनाय
औ औ
औ
उम बैसागु जोङो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ बैसागोनि सेथि दिन खालि जोङो सेथिदिन खमा जोङो माबा मोसौ थुखैनाय होनना बुङो मोसौ थुखैनाय दिन होननानै बुङो बे खालि जोङो फुङाव बे खालि जोङो फुङावनो बयबो दुगैस माने फार्स्टआवनो बिदि बायदिसिना नि रोखोमनि मैंगं थाइगं गंहायो हानानै हानानै जोङो बेखौ माला सुयो आरो
औ औ नंगौ
ओमफाय मोसौनियाव
गानहोनाय जायो
अ मोसौनो गानहोयो ओमफाय बिदि खान्था खिथु साराय खिथौनि हांगारखौ लानानै थाव गोथांजों गलायनानै मोसौनि मोसौ आरो बोरमाफोरनियाव फथा थुयो आरो
औ नंगौ
थुयो ओमफाय
औ नो ओरैनो औ जोङो ओ जोङो बिदिनो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो ओ बिदिनो लाव लाव नांगोन हालदै नांगोन
लाव फान्थाव हालदै
थार अ दिग्लिलिटि थारा बेफोरखौ जोंनो नांगोन आरो ओमफाय जों बेखौ औवा औ औवा खौ ओ दिरुंबायसा औवा जिरनानै जोङो बेखौ माला औ आरुं बानायनानै जोङो मोसौनो माला गानहोनाय जायो आरो आरो जोङो औ अ नोंसोरनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो बैसागोआव ओ मा मा माबादि गाजा गोमजायै बैसागोखौ रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोना नोंथाङा
औ जोंनि लौ बैसागुखौ बयबो बोराय बुरै गथ' गथाइ गेदेर उन्दै बयबो ज' जानानै बयबो ज' जानानै माने मोसा थाङो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गामियाव गामियावबो मोसायो ओमफ्राय बेलेक बेलेग गामिफोरावबो थांनानै मोसाहैयो आरो ओमफ्राय बयनिबो नखराव नखर नख नखर नखर हाबनानै बयबो मोस बयनिबो नख नखराव हाबनानै मोसायो ओमफ्राय बे नखरा सोरबा माइरं हरो सोरबा फैसा हरो आरो बिदिनो मोसायो आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि खालामनाय जायो बेफोरो खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना
खोनादों ना खोनाया
याखै
औ औ नोंथां दासो खोनाफैदो
अ जोंनिथिं औ खोनादो खोनादो माने जोंनिथिं बिदिनो बय बो गाजा गोमजायै रंजायो आरो
औ औ नंगौ जो-बिदिनो जोंनि थिं बैसागो फोरबोआव ओ गोदोरखौ मान होनाय एबा उन्दैखौ मान होनाय बिदि बेयो जोंनि ओ ओनसोल बे सोलिबोबाय दं आरो बिदिनो ओ जोङो नोंथांमोननिथिं बिदिनो मोसानो थाखाय मा मा दामग्रा दे आगजु लानानै मोसायो जेनबा नोंथांमो सोरनिथिं
औ जोंनिथि खाम सिफ फुं सेरजा जथ था जाबस्रिं आमफ्राय थरखा
औ
बेफोर गासैखौबो लायो आरो बेफोर गासैखौबो लानानै रंजायो मोसाहैयो ओ नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि
औ नोंथां नोंथाङा जेरै दा बुंलांदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ दासिमबो खाम जथा सेरजा सिफुं आरो बिद दि औवानिफ्राय मोननाय औवानिफ्राय बानायनाय जायो थरखाखौ बेखौ जोङो लानानै ओ रंजा खुसि जोबोद मोसायो आरो बिदिनो बोराय बुरै बोराय बुरैया ओ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थाङो सोरबा सोरबा गामियाव बिदिनो सेंग्रा सिख्लाया ज' जानानै थाङो गथ' गथाया एक्सट्रा थाङो बिदिनो जमा मो मोसानाय जायो आरो। आरो नोंथांमोननि थिं बिदिनो नखर न'खर मागिनानै मोननाय नखर नखर गिनानै मोननाय ओ जेन'बा अनसुंथाइफोरखौ मा खालामनो जायो नोंथांमोननियाव
जोंनियाव जों बे अन बे अनसुंथाइ खौ जोङो बयबो ज जानानै लोगो नांनानै बेजों जोङो बाजाराव बाजार खालामहैयो आरो माबा बि मैगं थाइगं बायो बायनानै जोङो ज' संनानै जालायो आरो बयबो
औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ जों औ जों लावखार ओंखाम बयबो ज' जानानै जायो
औ औ
ओ ओ नोंथां मोनाबो बिदिनो बैसागो बोथोराव अमा बेदर बिदिनो आरो गोबां मैगं थाइगं खांथिंना लायो जानांगौ नोंथां
औ जायो जायो
हेलौ खोनादोंना औ ओ नोंथांमोनाबो औ ओ नोंथांमोननि बिदिनो ओ जोंनि नेमावथ' दं ओमफायो जोङो खतता एक्स' एकता मैगं खां थिंना जायो होननानै नोंथाङा बेफोर फोरनि नामखौ मिथ मिथिगोन नामा नोंथां मा माखौ खांफिनना जानाय जों
आं आं बेफोरनि नामखौथ' मिथिजोबा
औ औ औ नोंथां औ नोंथां आंबोथ' ओरै बारा मिथिनाय जाया बिदिनो जों गोबां मैगं ओ खां बिथिंना जानो गोनां जानांगो जायो आरो बिदि बिदिनो जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो नाय दं जेरै बेफोर मैगंखौ खां थिंना जाबाथाय जोंनिया बेमार आजारा खारो होननानै बेखौ फोथायनानै जानाय जायो आरो
उम
नोंथांमोननिथिंबो जायो जानो हागौ
जायो जोंनिथिंबो जायो
ओ नोंथां ओ बिदिनो नोंथां ओ आथिखालाव नोंथांमोननिथिं बैसागो मोसानायाव खाम जथाखौ लानानै बांसिन मोसानायखौ नुनो मोनोना बिदिनो ओ दानि जुगाव ओ जेनेबा दामग्रा देग्रा बकस फोर ओंखारदों नङा होनबा बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो
दानि जुगावथ' बांद्रायदि खाम सिफुंखौ लानानै मोस खानाय बांद्राय इदि नुनो मोनला दा। मानोना बांसिन मानसिफोरानो बयबो बक्सो मोसायो बिदि केसेट जु जामनायजों मोस थायो आरो बेनिखायनो जों बाराइसां बिदि बिदि खाम सिफुंजों मोसानायखौ नुनो जोबोद खम जाबाय आरो नुनो मोननाय
औ औ औ औ ओ बिदिनो नोंथांमोननि थिंबो जानो हागौ बैसागो बोथोरबा जों मोनसे फानसन खुंनाय जायो नोंथांमोननि थिंबो जानो हागौ खुङो
औ जोंथिंबो खुङो
औ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बे फानस न आव मोसानाय बादायलायनाय एबा खेला जोलुर बेफोरबायदि होयो नामा नोंथांमोननि गा ओन
औ औ बे फांसनाव बय बो ब माने खेला होयो गथ थ' गथाइ फोरनि गिदिरफोरनि खेला होयो बेयाव बयबो बाहागो लायो ओमफाय रोजाबनाय खननाय मेथाइ रोजाबनाय बायदिसिनाया बेफोरबायदि होयो आरो बे फोरबायदियाव बयबो बाहागो लायो बाहागो लानानै रंजायो मोसायो बिदिनो
औ जोंनि ओनसोलावबो दा बिदिनो ओ बैसाग गोआव ओ बैसागोनि सिगां सिगाङाव जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फानसन खुंनाय जायो आरो बिदिनो जोङो गथ'फोरनि थाखाय ओ खेला जोलुर बेबा दिरुं बोलायनाय खारनाय बादाय लायनाय बिदिनो काबादि ओ ओ थालिर बिफां गाखोनाय थिंखलि बुख्रबनाय बेफोर बायदि बायदि बायदि खेला दं बेफोरखौ जों होनाय जाय होनायखौ जों नु नों मोननाय जायो आरो ओ गोदोरफोरनि थाखायबो गथफोरनि थाखायबो मोसा नाय बादायलायनाय दें खो रोजाबनाय एबा खनथाइ आवरायनाय बादायलायनाय बेफोरखौ जों होनो मोननायखौ होनाय नुनो मोननाय जायो आरो आरो बिदिनो देंखो रोजाबगिरि मुंदांखा देंखो रोजाबगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोयो बिदिनो गोबां ओ सेंग्रा सिख ला बोराय बुरै ग थ गथाय बयबो रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव गोदो गोदायथ बिदि फान सनफोर खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जाया नङा होनबा नोंथां आथिखालाव ओ औ आथिखालावसो बिदि ओ फांसनफोरखौ खुंनाय जों बांसिन नानो नुनो मोननाय जादों आरो
औ औ
औ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो खुङो जानो हागौ
उम बिदिनो नोंथाङा जेरै होनदो बेफोर बायदिनो खुङो जोंनिथिंबो बयबो
औ नंगौ नोंथां औ औ औ
ओमफ्राय बैसागु खौ सान बोसे फालिनाय जायो नोंथाङा एसे
औ औ बुंनायावथ जोंखो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंखौ सातदिन फालिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों खो खोनादोंना नोंथां औ नोंथां औ नों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बैसागोआव जों मा मा खालामनाय जायो मा मा फालिनाय जायो
बैसागुआव जोङो बैसागाव जों उम
बैसागोखौ जों औ औ बैसागोखौ जों ओरैनो होनना मिथि थियोब्ला ओ बैसागोखौ मोननै मोननै रोखोमाव राननाय जायो मोसौनि आरो मानसिनि
औ मानसिनि उम औ नंगो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाहोलांबाय नोंथांजों रायलायनो मोननानै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आङो नोंथांनिफ्राय गोबां औ गोबां बाथ्राबो मिथिनो मोनबाय ओ बिदिब्ला जों बिमानो दो थसै नामा नोंथां
दे होमबा नोंथां दे गोजोन्नाय थाबाय होनबा